हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना आंनि माथोखौ?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो माबा हाबाफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
हाबाथ' आं जेबो मावाखै नोंथां नै ओरैनो जिरायनासो दंलाबायो।
अ नोंथाङा होनबा दा नोंनिफ्राय दसे सम होथ'नो हागोन नामा आंनो दसे फ्रिबा?
औ हागोन नोंथां आं ओरैनोसो दं नालाय, दे नोंथां मा रायज्लायनो सोंबानो जाबाय ।
अ, नोंथाङा दसे समनि थाखाय फ्रिखाादा नोंथां?
औ फ्रिखा नोंथां आङो
नोंनो मोनसे खोथा बा एबा आयदायावसो सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ, मा टपिकनि एबा मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां?
आयदायानो जाहैदोंमोन मटर गारिनि सायाव। नोंथां, नोंजों सावरायनो सानदोंमोन आं। बे बे आयदाखौ लानानै
हागोन नोंथां मटर गारियाथ' जोबोद मोजां आयदा जेखौ दे बिबदिब्ला रायज्लायदिनि सानैजों
औ नोंथां, ओ नोंथाङाथ' नुनो हागौ जानो हानाय दानि जुगावथ' गारि मथरफोरा बिराद बांबोनो हमदों। गोदोथ' गारि म टरानो गैयामोन ना नों थां गोदो बिदिनो साइ खेलनि रिक्साफोरसो नुनो मोनला बायोमोन बांआनोने दा गैला खमायजोब्बाय जि आङो नुलानो टाउनफोराव थांबाबो जि साइकेलजों बा साइकेलजों गानाय रिक्साफोर बा बिदिनो साइकेलजों खारनाय दाथ' आङो माबासो नुजोबसै बर'निथ' थम थम होनो इंलिस निथ' माबा होनो ओ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक अट' होनो। बेखौ बिराद नुसै माने दाना। उम गोदोथ' गंसेबो बिदि नुुनोनो मोनामोन गोदान गोदान ओंखारबोगासिनो दं दा गारि मथर बो खौ सिनायनो हालायलायला बारा गोदान गोदान दानि जुगाव हेलौ
औ हेलौ नोंथां
अ नोंथाङाथ' उम उम उम गारि मथर फोराव गाखोबायानो जानो हागौना नोंथां
औ गाखोबाय नोंथां दायो गारि मथर होनोब्लाथ'
औ औ औ नोंथां दा नोंथाङा अबे बायदि गारियाव बांसिन गाखोनो मोजां मोनो गारि बा मथर
औ आंथ' गारि मथर होनो आं गिबियावनो बुंसै जों गारि मथरनि एसे रायज्लायगोरनानै नोंथांजों आं अबे गारियाव बांसिन गाखोनो मोजां मोनो बेखौ फोरमायनानै होगोन दा दसे उनाव दायो जोंहा गारि मथर होनोब्लाथ' जोङो गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौनि समाव जों बांद्राय नुवामोन
औ नोंथां नुवामोन
गोदो गोदायनि समावहाय जों बांसिनानो नुयोमोन मोसौ गारि एबा गराइ गारि एबा साइकेल जों बानाय जानाय रिक्साफोर गोजों बांसिन गोदो गोदाय बाहायोमोन एबा नुयोमोन आरो
औ नोंथां नुयोमोन ना
थ' गोबां रोखोमनि गारिफोर ओंखारबाय जेरै बबेबा साखा खबब्रै साखा दथा साखा गोनांबो आरो साखा खबनै गोनां जों गारिफोरबो नुनो मोनबाय जायफ्रा जोंनि बे मिथिंगायाव मोननाय थावफोरजों खारो एबा गुबुनफ्रा मोब्लिबनि एबा खारेननि दारै गुबुन गारिफ्रा खारो एबा बानाय जानाय जों बुंनो थाङोब्ला गारिया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजांबो मानो होनो ब्ला जोङो गोजान गोजानाव जोंहा थांब्रब नांगौ जायो सम लानानै एबा माबाफोर खैफोद आफोद जायोब्ला एबा माबा मोनसे नोंनि जिउआव खहाफोर जायोब्ला जोंहा गारि मथरजोंनो जों गोबां जायगायाव थांब्रबनांगौ जायो जेराव जोङो गोजाननि लामाखौ दसे समावनो हान्थिनो हायो नङा होमबा
हायो नोंथां हायो औ
आरो गोजान गोजानाव जेरै नो हमनानै ला जोंनि जायगायाव एबा ओनसोलाव सासे सुबुं एबा सासे मानसिया लोमजाब फ्लांबाय एबा माबा मोनसे जाबाय हमनानै ला दायो जों बेफोरखौथ हसपिटालाव एबा डक्टरनाव जों लांनांगौ जायो बेफोरावनो जोंहा माने गारि मथरा गोबां रोखोमनि जोंखौ मदद होयो आरो
होयोनो
आरो बेल नंङा जोंहा गारि मथरा जोंनो अनेक रोखोमनि मदद होखायो आरो नोंथाङा जे बुंदोंमोन आं माबायदि गारियाव गाखोनानै मोजां मोन नो आंथ गिबियावनो बुंगोन बास बासफोर गाखोनानै मोजां मोनो होनब्ला मानोना जों बासफोरावहाय जों बासफोरा आरो गोजान गोजानसिम खारो नङा हबा नोंथां? गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय एसे गोजान जायगासिम बासफोरा खारो
एवखारो
आरो जों बेफोराव माने खम खरसायावनो एबा एसे राङावनो जों गाखोनानै गोजान गोजान लामा हान्थिनो हायो दा आं बेख बेखौनो बुंगोन जों बासफोराव आं गाखोनानै मोजांसिन मोनो आ दायो नोंथाङा बो गारि मथरनि बागै एसे फोरमायना होदो आरो गारि मटरफ्रा जोंनो मा मा खामानियाव मदद होयो एबा गारि मथरफोराव नोंथाङा गाखोनानै अबे अबे जायगायाव थांनो मोजां मोनगोन बेखौ नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे
औ नोंथां आङो गारिनि सोमोन्दै मोजां गाज्रिखौ फोरमायग्रोनो सानदोंमोन नोंथां बे खौ फोरमायग्रोनोसै नामा आङो औ जोङो गारि मथर बेबहार खालामबाय थानाया ओम गाज्रिबो दं एबा बुङोब्ला मोजांबो दं बहुदानो दायो आङो गारजिनि फारसे बुंगोरनो साननो सानदोंमोन
औ दे बुं नोंथां
दानि सुख औथ' गारि मथरफ्रा बांबोनो हमगासिनो दं गोदोथो खममोन दा बुङोब्ला जोंना ओम पेट्रलजों खारनाय बाइक ओंखारबाय एबा स्कुटि एबा गावनि गारि प्राइभेट गारि हमना ला आरो गोबां दंबावो ओ
औ नांगौ नोंथां ।
जेरै ओरै मा होनो माल लोगाग्रा गारिबो थायो । बासआथ' बास दं खायो आरो मे आरो मेनला मटर गारि दंबायो । दा बियो जेव जेव जालांगा सिम दं जोंनि ओम जोंनि माबायाव जायगायाव दा बे जेव जेव जा नायाव बयबो गारि मथर सालायो थाबायला बा ससे बेखौनो बाइक स्कुटिजों थाङो साइकेलजों थांनो हानाय बायदिखौनो थाबायला माला बिदिनो गारि मटर दं नालाय बिनि सायाव सोनारबाय थासिगोन
ओम नंगौ नोंथां ।
फोराबो थाबाया माया साइकेल सलाया माया बेनि थाखाय एसे लोरबां जानो हमलांगासिनो दं बयनाबो । आरो दा थ' नुखादों दा बोथोरा माबोरै सोलायो दसेनो । गारि मटरनि थाखायबो सोलायनाय जायो मानसिफोरा बेखौ हमनानैसो मोना। दा बुङोब्ला ब्ला गोबां गारि गारि मटर दं दा जोंनि बे प्रिथिबि बा दुनियायाव दा बेनिखायनो जोंनि बोथोराहाय सानफा एफा गरमनि निफ्राय गरम जालांनो हमलांगासिनो दं । दिनै एसे गरम गाबोन बांसिन गरम समफोर आरो बिनिफ्राय अधिक गरमसिन बिदि जानो हमलांगासिनो दं जोंनि बोथोरा । बियो मानो बु बुङोब्ला जोंनि गारि मटर बा एबा गारि मथर खारनो लामा लामाथ' नांगोन नालाय गारि मटर खारनो। मोजां लामा गुवार लामा बिनि थाखाय लामा बानायनो थाखायथ' जायगा नांगोन जायगानि थाखायथ' दंफां एबा माबा माबि फुलफोर थाबाबो बेखौ जों दानफायनांगौ गोनां जायो। लामा बानायनो थाखाय दा बे दंफांफोरखौ दानफायनायनि बिनि थाखायनो जोंना बोथोरा सानफा एफा गरमनिफ्राय गरम जालांगासिनो दं। बेखौ मानसिफोरा साननो हा सुवा माने। दायो बिनि थाखायनो बोथोरा मोजाङै थाला जोंथिं दा बुंना ला माइ गायनोनो दै थाला मोजां बोथोर नङिनि थाखायनो आरो गोबां अधिक ओ समस्या जानां जाबोगासिनो दं। बेल' नङा नोंथां गारि मथरफोराथ' पेट्रल होननाय जिनिसजों खारो नालाय। बे गारि मथर खारबाथाय गाज्रि गोसोम मोनसे बारग'यो । बे बारजों माने जोंनि-जोंनि उम बायु बा बार हांलाग्रा बारा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमलांगासिनो दं। जों जिथु बारखौ हांलायो बेयाव गाज्रि गाज्रि केमिकेल हगारलांगासिनो दं बे गारि मथरफोरनिफाय। गारि मथरनि उखुन्दैया माने। सानफा एफा बांलांगासिनो दं बे उखुन्दै गाज्रि केमिकेल बारनाया गारि मथरनिफ्राय ओमफाय बे गाज्रि केमिकेेलाहाय जि थु जोंनि बायु बा बारावहाय मिक्स जासिगोन ओमफाय जोङो बेखौनो हां लानाय बायदि माने हां लानायानो जायो जोङो बे बारखौ बे गाज्रि बारखौ। बे बारखौथ' जों नुवा नालाय मा माखौ हांलादों माखौ हांलायाखै बिजोंनो जोङो बयबो हां लासिगोन बें गारि गुरा मटरनिफ्राय गाज्रि गाज्रि। केमिकेल गनायखौ बा उखुन्दै गनायखौ मिक्स जानानैथ' जों नुला नालाय उम औ औ दायो जोंना गोबां प्रब्लेम जासिगोन जेरै आसस्थामा प्रब्लेम बेखौ जोङो बर'नि हां लानायनि प्रब्लेम बुंसिगोन हां थाबथा थाबथा जानाय। ससे खारबानो ससे थाबायबानो हां थाबथानाय हां मोनख'वा मोनख'वा मोननाय। आरो गोबां खैफोद आफोद जायो। आरो गारिया जिथु पेट्रल होननाय बुस्थुजों खारोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां खारो
बे पेट्रल होननाय बस्थुआ माने आनलिमिटेड नङा माने आं बुंनो सानदों बे पेट्रल बस थुवा सानसे समाव जोबहैगोन बुंनो सानगोन नङा बे नोंखागौ बे सैथो बाथ्राखा जोङो पेट्रलखौथ' हा सिंनिफ्रायसो मोनो नालाय हा खोथ थौ हा खुरनांगौ बे हा हा खुरनायनिफ्राय सिंनिफ्राय फिलटार खालामनानै बरह'नो भन बरनायावथ' बे हा सिंनिफ्राय बिसोर बरनाय जायो नालाय बे माने सानसेखालि जोबहैगोन
औ जोबहैगोन नोंथां
आरो बे पेट्रल जिनिसखौ जोङो हारसिंनिफ्राय बरनबाय थानायनि थाखायनो जोंनि हाफोरा गाज्रि जालांगासिनो दं माने आरो गोबां बिदिनो खैफोद जायो हानि खैफोदबो जायो हायावहाय गाज्रि गाज्रि केमिकेल एबा लेथ्रा पयजनफोर मिक्स जासिगोन दाउफोरा दाउ फोराहाय बियो बे हायाव दै जमा जानाय थानायखौ लोंब्लाथाय बेमार जानानै थैलाबायसिगोन गोगलैना थाला जासिगोन आरो गोबां बिदियैनो बोरमाफ्राबो बिनि हाग्रा हाग्राखौ बा बिदिनो माबा माबि जालाबायबाथाय बेमार आजार जाख खांसिगोन थैलाबायसिगोन बिदिनो गोबां प्रब्लेम जायो आरो आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ दायो नोंथांजों आंबो जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों गारि मथरनि बागै सावरायज्लानो सावरायनानै दा नोंथाङासो मा होननो सानदों
आंबो नोंजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां नोंथांनि बुंनाया गासैबो सै थो गोजा खोथा फोरा बे बुहुद सांनांगौ गोनां बाथ्रा आङो सोलोंनो मोनबाय नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरनिफ्राय गोबाङानो सोलोंबाय आङो दिनै रोंबायबो गोदान गोदान मिथिनोबो मोनबाय नों आंनि सावरायनायनिफ्राय दा आङो जोबोद गोजोननाय